अ नोंथां खोनादों
अ खोनादों खोनादों नोंथाङा फ्रि ना दा
औ फ्रियावनो फ्रियनो दं
अ दा होमबा जों मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों सावरायसै नङा होमबा
आतसा जायो दे।
औ दा होमबा जोङो बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायसै नामा नोंथां।
ओ सावरायजायो नोंथां सावरायजायो बुं दे।
दा बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिगौ। माने बिबारा ओ जोंनि गोसोखौ माने। सुग्लाय होनायजों लोगोसे मानि ओ जेनाखि न'फ्राव गायोबा जोबोद समायना आरोना।
औ नंगौ नंगौ।
औ दा जों बिबारफोरखौ मानि। न'आव ओ। न'आवल' गाया मानि जों बेफोरखौहाय जेनेबा जेनाखि। ओ बिदिनो गलाब फुल बा जबा फुल। बेफोरखौ मानि जेनाखि न'नि जे लामा मोखां बा। सेरफ्राव गायोबा माने नायनो समायना जायो आरो।
नंगौ नंगौ।
नोंथाङा ओरैनो मा मा बिबारनि मुं मिथिगौ?
ओरैनोथ' आं अनेकथा बिबारनि मुं मिथिगौ जेरैहाय गलाब फुल, पामे फुल, फद्द बिबार। आरो जबा फुल। माने सान फुल, दावदै फुल। फामे फुल दाउस्रि आथिं जबा फुल। बेफोरबायदि आरो। बायदि रोखोम बिबार दंबावो आरोखि ना माखासेनि मुंफोरखौ मिथिजोबा नोंथां।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा। बिबारनि मादावहाय खोनादोंना?
औ खोनादों दे बुं।
बिबारफोरनि मादावहाय। अबे अबे बिबारखौ साबसिन मोजां मोनो बुंनायसाय।
ओ बुंनो थाङोबाथ' आङो गेन्दा फुल। ओमफफ्राय बे गलाब फुल बिसोर मोननैखौनो साबसिन मोजां मोना आरो। ओरैनोथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होमबा दा दैज्लां बोथोराव जों। दाउसे फुलबो मोनो। थाङो बेफोरखौ माने ओ दुंग्राफ्रावहाय थाब बायनो हायाबाबो हायाबाबो मानि दुंग्राफ्रावहाय माने हा होनानैहाय जेनेबा- एसे गोजौ जेनाखि जायगा बेवहाय मानि गायोबा ओरै- बादि समायना नुयोना बेफोरखौ मानि बुंनोनो नाङा आरो। जोबोद समायना नुयो बेफोरबायदिखौ दा जों बोथोर लानानैबो दा जों बोथोर लानानैबो फुलखौहाय मोननो हायो। जेनेबा मेसें बोथोराव आलदा नै दा दैज्लां बोथोराव आलदा बे फोरबायदिनो बोथोर लानानैबो बिबारखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो। आर बेनि अनगायैबो जेनेबा बोसोरारि बारग्रा बिबारबो जों नुनो मोनो। बुंनो थाङोबा बेफोरनि गेजेराव जेनेबा गलाब गलाबखौबो जों बोसोरया बारग्रा मोननो थाङो आरो जबा जबाखौबो जोङो बुंनो थाङोबा बोसोरे जेनाखि। नांगौ जाबानो जों बेफोरखौ फुजाफ्राव बा माब माबेबा मोन
नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
हाबाफारिफ्राव जेनेबा सोरनोबा गेदेमा सुबुंफोरनो। बावनायाव जों बेफोरखौ बोसोरैया मोननो हायो आरोना।
औ।
दा नोंथांमोननि जायगायावहाय बिदिनो नार्सारिफोर दं नामा बिदिनो? बिबारनि जेननाख।
जोंनि साखाथियावनो नार्स सारि दङ मोननै दङ आरोखि ना खोनाबायना नोंथां।
औ औ।
मोननै नार्सारि दं आरो।
औ।
दा बावहाय बायदि एरखोमनि बि हा
दा नोंथाङा बेफोर नार्सारिफ्राव बिबारफोर बायनानै लाबोखांबाय नामा? बेफोरनि बेसेनखौ एसे खिन्थानो हागोन नामा?
अ नोंथां आङो बायनानै लाबोखांबाय आंनावनो माने न'आव आङो फिसा बागान खालामनानै दङ नाम नालाय नार्सारिनिफ्राय खयकथा लाबोनानै माने गायफैनाय आरोखि ना नोंथां।
औ।
मा बेफोरनि नामानो जाहैबाय आङो मा होनो। गेनना‌ ‌फुल लाबोदों। बिनिफ्राय सान फुल गलाब फुल। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
आरो दाउस्रि आथिं।
औ।
बेफोर आरोना बेखौ लाबोनानै आङो ओरैनो गोरलै माने बागान खालामनानै दोनदों आरो बिबारनि बागान आरो नोंथां नोंथांमोननि गामि खाथि खालाफ्राव बिबारनि बागानफोर दं नामा गार्देन जेन'बा
ओरैनोथ' जोंना बुंनो थाङोबा गामि ओनसोल ना नोंथां।
ओ ओ
बुंनो थाङोबा बेफोरबादि जेनाखि बिबारनि बागान बेफोरबादि नुनो थाङा आरो।
ओ ओ ओ‌
जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलाव बयनिबो न'खर न'खर माने मोनफा मोननैबाबो बिबारफोरखौ मोननो थाङो आरो। जेनेबा नोंथाङाब बुंनाय बादि जेनेबा दावस्रि आथिं जबा गलाब बेफोरखौ माने न'खर न'खर जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय मोननो थाङो आरो आथिखालाव।
ओ ओ
औ
आदसा नोंथां नोंथाङा ओ बिबारखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो ओरैनो? फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
आदसा
ओरैनोथ' बिबारा जेनाखि समायना बे समायनाजों लोगोसे मानेज जोंनि जेनाखि जिउआवहाय नांगौ जानाय बादि माने गोबां खामानियाव जों खौ मदद होयो बुंनो थाङोबा जों जेनेबा इसोर फुजिनायावबो जों बिबारखौ गोथारै बावनो थाखाय बाहायनाय जायो बा सोरबा गेदेमा सु सुबुंखौ जेनेबा गोसोखांथि महरैबो बाउनाय जायो। दा बिनि अनगायैबो जेनेबा ओब फ्लेक हस्टिंफ्रावबो जेनेबा जों बिबारफोरनि गोनांथि जायो। दा बेफोरनो आरो बिनि गोनांथिया जेनाखिज ओ बिसोरो गावसिरनि समायनाजों जोंनि गोसो खौ बोनो हानायजों लोगोसे जों ओ जेनाखि बिबार बेखौ ओ गोथार महरै बाहायनायखौ जों जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव नुनाय जायो आरो।
औ औ औ।
दा ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय मानि गोबां बेफ फोरबायदिनो दैज्लां आरो मेसेंनि बिबारफोर मोननो थाङो नामा नोंथां?
मोननोथ' थाङो नोंथां मोननाया मोनो।
औ
औ हेल' नोंथां
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा मा बुङामोन?
अ दा नोंथांमोननि जायगायाव जेनाखि आ दैज्लां बोथोरनि बिबार दा ओरैनो मा मा बिबारफोरखौ नोंथाङा मिथिगौ दा दैज्लां बोथोराव नों-नोंसिनि ओनसोलाव गायनाय बिबारफोरनि मुंफोर
द्रैलां दैज्लां बोसोर होननानै बुंब्ला थ' ओ जेरैहाय दाउस्रि आथिं दावस्रि आथिं फुल खोनादोंना नोंथां?
औ बुं
फ्राय दाावला खेंगुर
औ।
ओमफ्राय ओरैहाय जोबा फुल ओमफ्राय मोनसे जों बेखौ होनो फुल दाावदै
औ औ
बेफोर आरोखि ना नोंथां।
औ।
आरो
मेसेङाव मेसें बोथोरनि फुल होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जेरैहाय बुंनांगोन जोङो मा होनोमोनथाय नोंथांखौ बावबाय आङो।
गेन्दा फुलखौबो मोननो थाङो नोंथां गेन्दा।
हेल'
औ गेन्दा फुलखौबो मोननो थाङो नोंथां मेसें बोथोरावहाय।
आतसा आतसा।
औ गेन्दा फुल बिदिनो गोबां दंबावो आरो आंबो जेनाखि मुं बिबारनि मुं बे फोरखौ बांद्राय मिथिनो
उम औ औ।
औ।
आतसा नोंथां ओ नोंथांआ ओ मा मा बिबारखौहाय गायनानै दङ' न'आव दा जेनेबा?
ओरैनोथ' दा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोंनि जेनाखि न'आव थानाय बिबारनि मुंफोरानो जाबाय दाावस्रि आथिङा आंनि न'आव दं नों थांनि न'आव जेरै दं आंनि न'आवबो दाावस्रि आथिंखौ नुनो मोनो ओथ दा बेनि अनगायैबो जोंनि न'आवहाय जबा दङ' दाउदै फुल दङ'।
आतसा।
ओरैनोथ' बेफोरनो आरो जोंनि न'आव। औ दा बिबार बारै जेना खि बिबार महरै गायनाय बिफांफोरबो दं जेनेबा बेराफुल बेफोरबो दं आरो।
औ औ-औ उम-उम
दा ओ जों बिबारफोरखौ जेनाखि न'आव गायनायनि अनगायैबो गोबां मानसिफोरा बिबारनि फालांगि खालामनाय गोलाव गोलाव बिलाइयाव आथिखालाव माने गामि गामि ओनसोलाव बे गोरलै गोरलै बिबारखौ फानफैनाय नुनो मोनो नोंथां। दा नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायादि थाङोना थाङा आरो थाङोबा नोंथाङा मालाबा लाखिबाय नामा लाखिबायबा नोंथाङा बेफोरनि बेसेनखौ खिथानो हागोन नामा बेसेबां लायो बिसोर फांसेयाव गोरलैयावहाय।
औ फैबाय नोंथां। लाबोखांबाय आरो आरो आङो लाखिखांबायबो आरोखि ना नोंथां।
औ।
आरो बेसे बेफोरनि बेसेना जाहैबाय बबेबा नैजि रां बबेबा थामजि रां बेबायदियाव मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां।
औ।
उम।
औ नायनो थाङोबा नोंथां दैज्लां बोथोराव बिसोर जेनाखि बिबारनि फालांगि खालामग्राना बिसोरो माने दैज्लां बोथोराव बांसिन खालामनायखौ आं नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
माखासे बिबारफोरा माने अखानि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय माने दैज्लां बोथोराव गोबां बिबारानो समायना रमायनायै माने गेवलां गेवथां जों बारनायखौ नुनो मोनो आरो।
आतसा आतसा।
समाव गोबां अखा बा। ओ अखा मोनो नालाय बिनि थाखायनो बिबारफोरा बांसिन जेनाखि दैज्लां बोथोरनि बिसोर माने जोबोद समायनासिन बारनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा होमबा नोंथां जोंना समा फैयै फैयै जोबनायनि जेनाखि सम बेसिम मोनफैबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ होमबा लाखिथ'सै ना मा होनो नोंथां?
औ औ औ।
औ।
दे होमबा नोंथां एसेनोसै।